औ
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ।
औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा?
नोंथाङा लाय
ओ नोंथाङा आंबो ओरैनो दं। नोंथां नोंथांनि सिम आङो फन खालामनाय जानो बेनोदि नोंथांजों एसे जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा
औ औ औ सवरायजागोन नोंथां
औ ओ जानाय लोंनाय होनब्लाथ' जों सानफ्रोमबोआनो मैगं थाइगं संनानै जायो नङा होनबा औ ओ नोंथाङा नोंथाङा बिदिनो मा मा मैगं जानानै मोजां मोनो?
औ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' बिदिनो अनला हादै दाउ ओमफ्राय सबाय अमा बेदर ओमफाय नारजि अमा बेफोरखौ जानानै गो गोथाव मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ नोंथांङा नोंथाङा जेरै बुंलां आंबो बिदिनो बर'नि अनलाजों दाव सबायजों दाव बेखौनो जानानै जोबोद गोथाव मोनो आरो। आरो नोंथाङा सबाइजों साम'खौ माबोरैहाय सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां आं जों साम'खौ जेन'बा जों बायनानैबो लाबजायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो ना गुरनो थां थां ना गुरनो थांब्ला दैमा नङाबा बे हाखर नङाबा बे ओ दंग'फोरनिफ्रायबो जों खननानै लाबनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
थिग बेबायदिनो जोङो सबाइजों जों साम' संनो थाखाय जों गिबियावनो सबाइखौ न'नि एबा दखाननिफ्राय बायनानै जोङो संनो थाखाय एसे दैयाव सोमना दोनद्रोयो आरो नों संनो थाखाय ओमफाय थिग बेबायदिनो सबाइखौ एसे सोमनानै बिनि उनाव जोङो सारायाव दै होनानै जेन'बा सबायखौबो होखाबाय बेनिफ्राय जोङो दैखौ गोदौ गोदौ होग्रोयो फार्स्टआवनो सबाइखौ रुयो होनो थाखाय ओ थिक बादि थिग बेबायदि बिदिनो सबाया अब्ला जोङो जेनेबा फाक्रा होयो आरो नोंथां बिनिफ्राय ओ खारै होबाय ओमफ्राय ओ बे हाखौ नङाबा दैमानिफ्राय खन्ना लाबोनाय साम'खौ जोङो जेन'बा ओ सानसे नङाबा हरसे ररो सोमना दोनो आरो बे थाव जोबोद मैला हाब्राायो नङा होनबा नोंथां
औ
साम'खौ जों जेनेबा ओ हरसे हराव सोमना दोननानै बेनि अखानायै जा थाखाय जों साम'खौ ओ माबा मोनसे आइजेंफोरनाव जेनेबा हुयो जेनेबा एसे साफा जानायनि जों साम' सोनना दोननायाव जोङो ओरैनो गारजिफोरबो दोनफायो जाहाथे थे बियो साफा जानायनि ओ थिग बेबायदिनो साम'खौ जेनेबा बिदिनो जोङो बिनि मोदोमखौ दिहुननानै जों फ्रायबो एवना जाजायो आरो बेखौ मोदोम खौ बहना लासिनो बिनो बिनि दाखोनखौ गारनानै जों जेनेबा ओ सबाय ओंख्रियाव होनो थाखाय जोङो जेनेबा एवफ्रामनानै लाग्रोयो थिग बेबायदिनो एवफ्रामना दोननाय साम'खौ जोङो जेब्ला सबाया गोदौवो अब्लानिया जों होयो बिबदिनो सबाइआव होनोलागा मायाफोर नोंथांनि गोसो बायदिनो जेन'बा गावबा गाव गोसो नालाय बेयाव होनो गोनां जा फालौ मस्लाफोरखौ होखांनायनि उनावनो जोंहा सबाइ ओंख्रिया जायो आरो नोंथां
औ
आं नोंथाङा माबायदि ओ सबाय ओं खौ सङो नोंथांनि आइदिया बायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ ओ नोंथां‌ नोंथाङा जेरै बुंलांदों आङो बिदिनो ओ सबाइजजों सामदोंथ जोङो दैमा एबा दंग'फोरनि बाय जों सबाइखौ ओ खौ खननानै लाबो बेनि उनाव जोङो ओ बिनि बालाफोर एबा बियो जि जि जायो बेफोरो दोननानै जों हरनसेबा हरनैस सोमनानै दोनो बिनि उनाव जोङो बिनि थाखाय थाखोनखौ गारनानै बेनि लानजाइ बा खिथौखौ जोङो दान सयो दानसनानै जोङो बे खौ मोजाङै साफाहोयै होयै सुनानै साफा खालामनानै जोङो सारायाव होयो एव फ्रामो बिदिनो एवफ्रामनानै बेखौ ओ बेखौ मोजां एवफ्रामग्रो ला नानै बिनि मस्ला मस्लिखौ जोङो बाय ओ खायफा खायफा सबायखौ रुनानै थाय बिदि सबायखौ रुवाबो रुवा बाथाय बिदिनो बेयाव होजायो आरो होजानानै द से एवफ्रामनानै दै होनानै जोङो होना होनांगौ बिनि उनाव गोदौ होना नै बे सबाया जेब्ला गेब्लेगोन अब्ला जोङो आ बिदिनो मस्ला मस्लि ज' होना होबाय होना होनानै खारैफोरखौ नांदोना नाङाखै बेखौ साखिनानै नायबाय नायनानै ओ ओ मोनबाथाय जोङो जानो हानाय जायो आरो
औ औ ओ बिनिफ्राय नोंथां सबायखौ साम'जोंल' संजायो ना बेलेग माइबाफोर
ओ नोंथां ओ सबायखौथ' बिदि मोन सेल' ओ जिनिसजों संजाया बिदिनो दाउ नों गोसोबायदि दाउ अमा बिदिनो ना बेफोरजोंबो संजानाय जायो ओैरैनो गोजाबो संजायो सुवाबिन फोरदोबो होलानानै ना गोरान जोंबो बिदिनो बायदि बायदि बिदि होनानै संजायो आरो ओ नोंथांमोननिथिं ओ बिदिनो ओ मैगंनि आबाद मावनानै न'आवनो संना जायो ना जाया नोंथांमोननिथिं
जों जेन'बा ओ बिदिनो न'खराव जेन'बा थाइसे थाइनै खरस मोननो थाखाय जों न'आवनो आबाद मावनानै जेन'बा ओ बिदिनो आबाद मावब्ला जेन'बा थाइसे थाइनै खरस मोननो थाखाय जों फानोबो नोंथां बेफार फालांगि खालामाबा बिदिनो ओ न'आव जेनेबा मैगं थाइगं जेन'बा जानो थाखाय जोंङो सानफ्रोमबो मैंगं थाइगंनि गोनांथि जाखायो नङा होमबा नों थां थिग बेबायदिनो जों न'खराव जेनेबा बिबदिनो गुबुननिफ्राय बायस्लायस्लाय न' न'आवखि फिनो हायो बिबदि ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावो आरो नोंथां
बि जोंनियाथ' दा होननो थाङोब्ला बर' नि खारै ओंख्रिखौनो होननानै मिथियो मिथिनाय जायो नङा होनबा जों नोंथां आ बिदिनो औ नंगौ ओ बिदिनो ओ जोङो खारैखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोथां
औ हागोन नोंथां ओ जों खारैखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो बे थालिर बिफांखौ जों जेनेबा उम दानख्लायग्रोना लानांगोन नङा होमबा नोंथां थिग बेबदिनो जों बे खारैखौओ दानखांनानै जेनेबा नों फोथारफोराव जेनेबा बा ओ जिरनो थाखाय फोथाराव नों लाना हांग्रोनांगोन लांदां जायगायाव ओ थिग बेबायदिनो ओ खारै बिफांखौ जेनेबा जोङो बिदिनो सेखाफोरजों नङाबा रुवाफोरजों जोङो फिसा फिसा जेनेबा बिदिनो ओ एसे गोबा गोबा दाननानै जेनेबा जों सान्दुंआवफोरानो ओ थिग बेबायदिनो ओ बे खारैआ जेनेबा खारै नङाब्ला बे थालिर बिफाङा जेनबा एसे राननांगोन ना थिग बेबायदिनो थालिर बे बिफाङा ओ जेन'बा रानबोला जों बेखौ ज' खालामनानै ओ जोङो सावो आरो नों थां सावनायनि उनाव बे जेब्ला गुन्दै जायो बेयो अरा जेन'बा अरखिफोरा गोमोरब्लाबेयाव जोङो दै सासस्रो सस्रिनो ओ माबा खारैखौ आखाइजों मिक्स खालामो आरो थिग बेबायदिनो बि खामखांनायनि उनाव जोङो खारैखौ न'आव बाहायनो थाखाय जोङो बिदिनो सान्द्रिफोराव सालियो थिग बेबायदिनो सान्द्रिफोराव सालियो ओमफ्राय खारैखौ सरनो थाखाय जोङो मा होनो मा मोनसे आइजेंफोराव जों जेनेबा सरो दै एसे होननानै खारैयाव थिग बेबायदि नों हानायखौ थालिर बिफांजोंल' ओ मो अ बाहाय बानायजाया गोबां जेनेबा बे ओ मैदुफुल बिफांजोंबो बानाय जायो आरो बेसर साबा बेफोरजोंबो बानायजायो आरो नोंथां ओ नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला खारैया मा मा मानिफ्राय बानायजायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ ओम नोंथाङा जेरै बुंलांदों बिदिनो मोनदो आरो थाब आरो थालिरनि मादा जि जायखौ जों मादा होनो बेनिफ्रायबो ओ बानायनाय जायो आरो।
औ औ
नोंथा ओ नोंथाङा मिथिगौ नाम मा ओ जोंनि बर' हारिनि अनला खारैया ओ जोंनि जानायावल' बाहाय जायना ना गुबुन माबाफोराव बाहायजायो?
औ बुंनो थाङोब्लाथ' बे जोंनि अनला खारिया जेन'बा ओ बे जोंनि फोरबोफोराव बाहायजायो ओ फोरबो बुङोब्ला जोंनिया उम हाथासुनि खुरनाय जि बुङो बर'फोरनि ओ बेयाव जोंनिया गोदोनिफ्रायनो नेम दोंखायो ओ जेन'बा हाथासुुनि खुरनायाव खैना गोदानखौ अनला खारै जेन'बा ओ संनो थाखाय उम संनो होयो थिक बेबायदिनो ओ हाथासु सुनि गुरखांनायनि उनाव जों रायजो राजाफोरनोबो रायजो राजाफोरनो अनला खारिखौ जाहोनांगो अनला खारै
अ उम।
बे ओ नोंथां अनला खारैखौ जेन'बा माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथा ओ अनला सावनो थाखाय जोंनो अन गुन दै नांग्रोगौ नङा होनबा नोंथां बे अन गुन ओ बेखौ जोङो माइरंखौ जोङो सोमनानै दसे स खांनानै ओ फोराननांगौ आरो ओ दैया राननायनि बेनि उनाव ओ थबसि एबा ओ दानि थ' जुगाव थ' मिसिंफोर ओंखारबाय नङा होनबा नों थां बे दिनो जोङो दा थबसि नङाबा मिस सिनाव बेखौ देनानै अन गुन्दै खालामना ला ग्रोनांगोन बिनि उनावनो ओ नोंथांनि गोस नोंथाङा मान जों सङो दावजों सङोब्लाथाय जोङो दाउखौ एवफ्रामग्रोना लानांगोन एवफ्रामग्रोना लानानै बिदिनो ओ पियास थियास मस्ला मस्लि होबाय होनानै दै होबाय दै होनानै जोङो खारैखौ होनांगौ खारैखौ होनानै बे ओ जेब्ला दैआ गोदौगोन अब्ला जों जों अनलायावबो अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै होनांगोन होन ओ बिदिनो दसे सम गोदौ होनानै ओ जोंनोथ' अनला ओंख्रि बारा दैलाव दै साव नाङा नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो औ बेनिखायनो जोंनो ओ बाहाय गथा नांगौ नालाय जों गावनि हिसाबै ओ गथाखौ खालामनानै जोङो आ जानो हानाय जायो आरो अनला रिया बिदिनो औ नोंथाङा नारजि ओंख्रि संफेरबाय दा नोंथां
ओ बेनिफ्राय नोंथां अनला ओंख्रिखौ बे जेनेबा बेदरजोंल' संजायो ना गुबुन मायाबाफोर ओंख्रिफोरजों संजायो नोंथां
अ गावनि गोसो बायदि ओ बेदरजोंल' संजाया ओरैनो गो जाबो संजायो आरो अनलाजों आरो औ औवा मेवाइ होनो बेखौ औवानिफ्राय मोननाय जायो बेजोंबो संजायो बिदिनो सयाबिन एम्फौ लाथा था बेफोरदि बायदि बायदिजोंबो संजानाय जायो आरो दों आ आरो जोंनियाथ' अनलाया मोनसेल' नङा अनला फाख्रिबो दं बे अनला फाख्रिया मानिफ्राय जायो नोंथां मा एसे बुंनो हागोन नामा
अ अनला खारै हा फाख्रि बुंनो थाङोबा नों थां अनला फाख्रि जानाया जेनेबा गाबा औ जेनेबा गावबा गाव मोनसे माबा थायो नङा होमबा नोंथां जेनेबा जोङो बे मा बुङो ओइ लाइ बिलाय जेब्ला गोलै ओंखारो बेखोबो जोङो बे अनला फा ख्रि जों संजायो आरो बै मुुदुफुल बिलाइ खौबो जोङो अ अनलायाव होनानै संजायो बेखौनो जेनेबा अनला फा ख्रि होनना बुङो बिदि बिलाइ गोथां होननानै संनायफोरखौनो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय नङा होनबा नोंथां औ आसा खालामदो आसा खालामनो नोंथां जों आरो फिन खेबसेबाव बिदिनो रायलायनो मोनगोन अ बिदिब्ला जों बे खिनियावनो दोनथ'नसै नामा नोंथां
देम बिदिब्ला नोंथां उम गोजोन्थों